औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय दे नोंथां ओ नोंथां आं नोंथांजों आं मोनसे ओ दाउ फिसिनायनि बागै सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां आंथांहा रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथांङ हागोन नोंथाङा दाउ फियो नामा नों? आथ
औ नोंथांङ आं दाउ फिसियो आं बेखौ ला आं एसे एनै रोंगौ हिसाबै आं नोंथांमोननोबो एसे गय फोरमायना होनो थाखाय गोसो जादों आरो
औ जागोन दे नोंथां जागोन अब्ला नोंथां फोरमायनो हागोन दे
औ दा जोंनो बुंनो थाङोबा गिबियावनो जोंनो गोनोखोआरि आदबजों फिसिनोबाथाय जोंनो न' नांग्रोगोन। दाउ फिसिनो ओरैनोथ' जोंनि गामिनि न' न' न' बयनाबो दाउ थायोआनो होनजायो फ्राय थेवबो ओ फालांगिनि थाखायथि गोनोखोआरि आदबजों मावथारनांगौ जायो मुलाम्फा खौ बेयावसो मोननो हायो बेदिनो गिबियाव न' बानायनानै बेयाव जों गुबुन फारमनिफ्राय एबा न'निफ्रायनो बे फार्माव फैनानै दोननो हायो बेबायदिनो टाइम टु टाइम
हेल' नोंथांनि दा एसे प्रब्लेम होदो नामा? औ।
औ नों खोनाबाय ना?
दे बुं नथां औ बुं दे बुं।
औ दा जोङो दाउखौ सोखांनायनि उनाव जों टाइम माने सम हिसाबै सम म मुलिखौ होनो गोनां जायो जायनि थाखाय जों बेमार आजार बायदिसिनानिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय मुलिखौ जों होनो गोनांथार जायो हेलौ नोंथां
औ खोनादों दे नोंथां बुंबाय था
बेबायदिनो जों मुलि बायदिसिना भेक्सिनखौ होनानै जों फिसिनाय जायो बेबायदिनो फिसिनानै जोंङो खम समनि गेजेरावनो दाना बायदिसिना होनानै ओ द' दान बा स्नि दाननि गेजेरावनो से केजि बा से केजिनि बारा खालामनानै जोंङो बाजाराव फाननो हानाय खालामनो हायो आरो। बेबायदिनो जोंङो बेनिफ्राय जोंङो आरो गोबां आय ओ आयदा दंबावो जायखौ जों मावोब्लाथाय गोबां आरो फालांगियाव दावगानो हायो जेरैहाय जों दाउखौ फिसिनानै दाउनिफ्राय मोननाय जिखिनि दाउदै बेखौ जोंङो गावनि ओ मोब्लिबनि जि मेसिन जायखौ होनो इनकुवेटर बेयाव जोंङो गहोनानै जोंङो बेखौ फिसा दिहुननानै जों आरो बे फिसाखौ गुबुन फारामनो बा सोरनोबा फार्म खालामनो थाखाय जोंङो बे दाउखौ हरनो हायो खम बेसेननि गेजेरजों हरनो हायो आरो नोंहाबो मुलाम्फा जायो गोबां बेबायदिनो जों दाउखौ फिसिनो हायो। आरो बेदरनि थाखायथ' न'नि दाउआ जोबोर मोजां जायखौ जाना बयबो मोजां मोनो आरो देहायाव जेबो गाज्रि गोहोम गोग्लैया दा नोंथाङा ओरैनो दाउनि सोमोन दै दाउफोरखौ मा मा जातनि दं बेखौ नोंथाङा माबाफोर एसे मिथियो नामा।
आंथ' एसेबां मिथिया आरो नोंथां आं बिदि माने आं दाउखौ माने आंथ' दाउ नायो नायनायालाय बिदि न'नि दाउफोरनि बागै आं एसेबां मोजां मिथिया आरो नोंथां नोंथाङा मिथियोबा एसे फोरमायनाहोलाय।
आंङो नोंथांनो आं एसे मिथियो हिसाबै आं नों
औ जेनेबा नोंथाङा मा मा दाव फोरखौ फिसियो बेफोरनि सोमोन्दै
आं नोंथांनो दा आं फिसिनायनि दाउनि सोमोन्दै बुंनोसै आं जा जोंनि न'-न' गामि न'फोराव फिसिनाय जा न'नि दाउ आं बेखौ फिसियो जों जोंनि बे न'-न' फिसिनायावनो गोबां जादनि दङ। गाहाय जात आरो गोदोना लान्थिया थफि गोनां आरो खायसे गांज्रावज्राव गांजों थानाय बेबायदि गोबां जात दंङ जोंहा बेफोरो मोनसे न'नि दाउआवनो गोलैयो जोंहा थेवबो बे लेगनिफ्राय फिसिनोबा जोंहा गोबां दाउ दंङ जेरै लेयार दाउ होनो। जाय दाउआ बिदैल' दैयो आरो सनालि दाउ दङ आं फिसिनाय दाउफोरा जाहैबाय गाहायै न'नि दाउ बे जों फिसिबाय थाग्रा न'नि दाउ ओमफ्राय सनालि दाउ ओम फ्राय आं मोनसे जतनि दाउ फिसिबावदों बेनो जाहैबाय दुलाबाथा होनो जों बर'आव नाथाय बेखौ जों गुबुन रावजोंबाथाय कयेलबार्ट होननानै मिथिनाय जायो आं बेखौबो फिसियो। नोंथाङा बे कयलबार्टनि सोमोन्दै एसे मिथियो नामा।
ओ नोंथां बे जि दुला बाथा होनोना नोंथां बे दुलाबाथाखौथ' जों दुब्लि फोथारफोरावसो नुयोना नोंथां जायहा माने खिबुआव गां गैया आरो एसेबां
औ औ औ नोंथां औ बेनो बेनो बेखौ बे दुब्लि बेयो मोनसे हाग्रानिनो नाथाय बेखौ ओ बेलेग हादोराव बेखौ क्रस खालामनानै बेखौ न'आव फिसिजानाय मोनसे जोलै दिहुनदों आरो। बेयो मोनसे क्रस दिहुनजानाय मोनसे ओ जोलैसो। आरो जा आं सनालिनि बा थ्रा बुंदों। बेबो मोनसे क्रस खालामनानै मोनसे गोनोखोआरि आदबजों क्रस खालामनानै माने दिहुननाय मोनसे जोलैसो आरो बे
औ नंगौ नंगौ
बिदिनो दानि जुगाव बेबायदिनो गोनोखोआरि आदब बाहायनानै गोबां आदबजों माने गुबुन-गुबुन जोलैनि बा जातनि दाउ दिहुनो बेबायदिनो दा नोंथांनि न'खरावबोथ' दाव थानो हागौ नों
थायो थायो थानायालाय औ माफा मानै दङ नोंथां एसेबां नोंथांनि बायदि फार्मफोर खुलिना दोननाय गैया आरोना नोंथां। ओमफ्राय नोंथां बे दाउफोरखौ फाननानै नोंथाङा थोजासे रां आरजिनो हायो ना आरो न'खर खुंलांनायाव हेफाजाब होनो नामा नोंथां?
औ औ हायो हायो नोंथाङा फारसेनि आं फारसेनिफ्राय बुंनो बुंनो थाङोबा आं नोंथांनो बुंनि दा मासे दाउआ जोंनो ओ दसथानिफ्राय लानानै बार'था थथा बिसथासिम बिदै होयो न'नि दाउआ आरो। बेबायदिनो जों बे बेखौ दावउदैयावबो फाननो हायो। आरो दाउदैयाव जों फानोब्लाथाय बेखौ गोबां रां ओ गोबां बेसेनजों फाननो हायो जेनेबा जि रां जिबा रां नैजि रां बेबायदियाव फाननो हायो दैसेयाव आरो बेबायदिनो बेखौ ग फाय होनानैबो बेखौ फिसाखौ फानहरनो हायो। आरो बेखौ देरहोनानैबो फिसिनानै देरहोनानै द' दान बा स्नि दाननि गेजेरावनो जोङो बेखौ जि से केजि बा से केजि खावसे बेफोरबायदि खालामनानै जोङो ओ बाजाराव ओ बेदरनि थाखाय फानहरनोबो हायो आरो। बेयो जोंनो जों न'खर सालायनायाव थोजासे रांखौ खामायनायाव मदद होयो बियो सैथो।
उम नोंगौ नोंथां अब्ला नोंथाङा जे नों नोंथांनि दाउ फिसिनाय बेनि बागै फोरमायना होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथां।
दा नोंथांजों रायज्लायनानै गोबां उम गोजोननाय मोनदों। आरो
ओमफाय नोंथांनो आंबो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिनो सानदों जे आंबोदि सासे ओ दाउ नायदिंग्रा मानसि नालाय माने गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय जोंनि बे मानास होनाय हादोरा हायुङारि हाग्रामायावहाय दाउफोर नायनो फैयोना बिसोरखौ आंबो आङो दोब सिङ आरो नोंथाङा माने सासे ओ टुरिस्ट गाइड हिसाबै आरो। जाय औ जायखौ आं माने दाउ देखायो बिस दोननो दाउनायनाय बुङोब्लाथ थ' जोंहा मा होनो दाउनि थाग्रा खुलिफोराव जायगाफोराव थांनानै जोंहा दाउखौ नायहैनाय आरो। ओमफ्राय औ बुंनो थाङोब्ला जोङो दावबायनाय एबा माखासे दाउनि ओ सिनायथि बा गावनि गोसोनि गोजोननायफोरखौ जोङो मोननो हायो। ओमफ्राय दाउ नायनायखौ जोङो बेयाव गोनांथि जानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ बुंनो थाङोबा जोंनो बेयाव नांगोन बायन'कलार जाय गोजाननि दाउखौ मोजाङै खाथियाव बोनानै सिनायनो हायो‌। मा दाउनि गाबफोर खौ मोजाङै सिनायनो हायो बेनि थाखाय जों बायन'कुलार बाहायनाय जायो बेजों लोगोसे केमेरा जायखौ दाउखौ नोङो सेबखांनानैबो लाबोनो हायो सिनायनायनि थाखाय बेनि जोंनो नांगोन ओह‌ गांसे बिजाब जेराव दाउ फोरनि सोमोन्दै लिरनाय दं बेनिफ्रायहाय जोंनो नांगोन ओह बक्स जायनि गेजेरजों सा ओ दाउफोरनि गाबनायखौ दामनानै दाउफोरखौ लेंहरनो बाहायनाय जायो आरो नाथाय बिबायदि बस दामना दाउफोरखौ लेंहरनाया एसेबां मोजां नङा बेखौ आं बुंनो थाङो। बेजों लोगोसे जोंनो नांगोन ओह मोना समाव नायनोबाथाय थस लाइतनिबो गोनांथि जायो ओह दाउ नायनाय समाव ओह मिथिंगाजों गोरोबनाय गाननाय जोमनायखौ जों गाननांगोन जाहाथे दाउफोरा जोंनि मोदाननाय गाननाय जोमनायखौ नुयोब्ला बिरलाङोना गुबुन दाबसे जायगासिम बेनिखायनो जोङो मिथिंगाजों गोरोबनाय गाननाय जोमनायखौ गाननांगोन आरो थिग बेबायदिनो जोङो दाउ नाय समाव जोङो दाउखौ सिरियै नायनांगोन आरो बिदि दाउनो बेगाबजोंबो सिनायो दाउनि आखुथाइजोंबो सिनायो आरो दाउनि गाबनाय थाग्रा जायगायावो जों सिनायो आरो दाउनि थाग्रा जायगा बुंनो थाङोबा जोङो दाउखौ गाहायै मोनथाम थाग्रा जायगायाव जों नुनो मोनो गिबियाव बुंनो थाङोबा जोङो उदलेड होनोबा जायखौ जोंहा हाजोब बा हाग्रा एरिया गोजौ गोजौ बिफां लाइफां थानाय जायगायाव मोनो आरो बिजोंनो दङ जोंहा दैबारि दैयाव मोननानाय जायखौ ओ वाथारलेण्डबो होनना बुंनाय जायो बेफोर जायगायाव मोननाय ओमफ्राय बिनो ज जोंहा ग्रसलेण्ड बा हाग्रा ओनसोलाव मोननाय बिदिनो मोनथाम जायगायाव जों दाउखौ नायहैनो हायो आरो बिदिनो जों ग्रासलेण्ड एरियायाव थानाय बा हाग्रा एरियायाव थानाय मोनसे दाउनि मुं बुङोब्ला जोङो बा गांसो बारियाव थाग्रा दाउनि मुं बुङोब्ला जोंहा दाउ थुलिं जाय दाव थिलिंखौ जोङो इंराजियाव बेंगल प्रडिटान होन्नानै मिथिनाय जायो। बे दाउ आथ' आथिखालाव बुहुमनिफ्रायनो गोमालांनो हमनाय मासे दउ। बेखौ जोङो संरैखा होनांगौ आरो बेखौ नायनानै माने गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय बे दाउखौ नायनो थाखाय जोंनि बे मानास हायुङारि हाग्रामायाव दावबायारिफोर फैयो आरो। बेबायदिनो फांसे बिफाङाव थानाय दाउखौ माबोरै नायो होनोब्ला जोङो बे फांसे बिफाङाव थानाय दाउखौथ' ओ ओरैनि दानायाव हरैनो दानाय दं होननानैथ' जों बुंनो हायाना नोंथां? बेनि थाखाय जोंहा मोन मोनसे आदबै आदब खायदा खालामना लानाय दंखायो आरो जेनेबा फांसे बिफांखौ जोङो घरिनि हिसाबै जों नायो बिफांनि गोजौ बाहागोखौ जोङो ओ जिनै घन्टायाव दोनो आरो जिनै घन्टा ओमफ्राय बेनिफ्राय आगदा फारसेखौ जोङो थाम रिंगा ओमफ्राय बिनिफ्राय गाहायनि फारसे द' रिंगा आरो बेदिनो आगसि फारसेखौ गुरिंगा माने बिदिनो जोङो सेरें गानो रिंगा थाम रिंगा गिदिंनानै जिनै रिंगासिम जोङोघरिनि माबायाव दोनो आरो बेखौ समाव ओमफ्राय बिदि बिदिनो मासे दाउआ जुदि गोजौथार बाहागोआव दङब्ला बेखौ जोङो सासे दावबायारि फोर फैयोब्लाथाय जोङो मा होननो हायो दाउआ जिनै रिंगायाव दं होनना खोन्थाब्ला बे दावबायारिया मिथिखागोन आरो। बिदिनो दावबायारियाथ' सोरबा सोरबा गोदानबो थायो नालाय गोदान थायोब्ला जों बिसोर सिगाङावनो बेफोरनि सोमोन्दै जों गिबियाव बुजायनानै फोरोंग्रोनांगोन आरो औ दाउ नायनायजों मा माखासे रोंगौथिफोरबो आरजिना लानो हायो जेरैहाय सासे गुबुन हादरनि दावबायारि फैयोबा गुबुन हादरनि दावबायारिनि जि रायज्लायनाय बिसोरनि थानाय जानाय बेफोरनि सोमोन्दैबो नोंथाङा मिथिनो हायो माबायदि आखु दिन्थिनांगौ गुबुनजों बेफोरखौबो सोलोंनानै लानो हायो। आरो बिसोरखौबो जोंनि आसार खान्थि धोरोम गाननाय जोमनाय हारिमु बेफोरनि बागैबो फोरमाय हरनो हागोन आरो नोंथां
औ
औ बेबायदि बिदिनो जोंहा ओ दाउ नायनाय बुङोबाथ'